नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
औ थारैनो नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय
औ ओ आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जादों ओ जोङो मोनसे ओ टपिकनि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आरो आङो माने नोंथाङा सम होनो हागोन ना
नंगौ नोंथां थारैनो सावराय जागोन नोंथां
औ ओ दा बिदिब्ला दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायसै नामा नोंथां औ औ ओ नोंथाङाबोथ' गोबां दावबायनानै मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ दा बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदि दावबायथावना जायगाफोर दं नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ दावबायथावना होनना बुङोब्लाथ' जोंनि जोंनि साखाथि एसे गोजानाव थांनांगौ जायो बेवहाय जोङो जेनेबा बिदिनो मानास सुखिफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरो बेनि अनगायैबो दारागाव बेफोरखौबो जोङो मख'नो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बगामाथे दङ बेफोरखौबो जोङो मख'नो हायो आरो नोंथां बेफोर जायगायाव जोङो दावबायनो थांनाय माने गोबां माने जायगानि जोंनिया दावबायनो फैयो बेवहाय जोङो डिसेम्बरनि जोबथा एबा जोङो जानुवारि बैफोर दानफ्राव गोबां माने जोङो दावबायनाय फैनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो बो माने सानफ्रोमबो दावबायनो फैनायखौथ' नुखायो माने बै समाव जोङो गोबाङैनो माने दावबायनो फैनायफोरखौ नुनो मोनो बेवहाय दाव यनाय बुङोब्ला बेयो मोनसे जोंनिया पिकनिक सिफद होनना बुङो जायखौ जों बेवहाय खाना जानाय बायदि जानाय एबा जों जयैनो माने बिदिनो न'खरैनो जों फैनानै बेवहाय खाना जानो हायो एबा लोगोफोरजों फैनानैबो जों बेवहाय मिथिंगानि समायना रमायना महरखौ नायनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो जि दै स्राय स्राय बोहैनाय बैफोरनि जि गुसु बार बेफोरखौ जोङो लानो हायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथांङा औ औ बि दिनो जोङो बेफोराव आरो बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरबो नुनो थाङो थेवबो जोंनिया माने बैफोर जायगायाव जोङो बे सानावनो जेनेबा जोङो जि फैनानै दावबायफैनाया मोजां मानो होनबा बे जायगायाथ' जोंनिया। बे माने बिफां लाइफां बायदिसिना दङ नालाय बेनि थाखाय बैफोराव जोङो गोबां जिब जुनारफोरखौ ओंखारनायखौ नुनो मोनो मोसा मु फुर एबा जोङो बै मैदेरफोरखौबो गोबां जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनो। बे मैदेरफोराथ' फैनानै माने हर जाबाथाय बेवहाय फैखागोनानो। बे फैनाय बेसोरनिनो जायगा जिहेथु बेयो बे फैनानै माने मानसि खथिफोरजों नारा नाथा जायो आरो खायफा समाव माने जोङो थांस्लाब हाबनो हायाब्लाथाय माने समावनो माने जोङो समनि खामानिखौ मावनानै जोङो। न' फारसे थांनो हायाब्लाथाय बै जायगायावनो जुदि थायोब्ला जोंनिया नाथा थाथा जानायखौबो नुनो मोनो थेवबो जों बे दावबायनाया जोंनि थाखाय। बेफोराव जोबोद मोजां मानो होनबा बे जों मिथिंगानि आ जिब जुनारखौ नुयो आरो गुबुन गोजान जायगाफोराव जों दावबायनो थाङो। जाय दावबायनो थांनायाव जोङो। गोबाङैनो रेलगारिजों थाङो खायफा उदां जाहाज थाङो खायफाया न' फोरावनो कार थायोबा बैफोरजोंथ थां नुनो मोनो आरो थाम्फानायाव बायदिसिना मुवाफोरखौ खौ जोङो लांफानायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा गाननाय जोमनाय बायदिसिना नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बे दावबायनायनि सायाव
आ दावबायनायनि सायाव आंना एसेबांथ' आ माने मा बुङो बेखौ आ बुङनो
औ ओ एसेबां हुदा गैया दा दैनायनि सोमोन्दै बुंनायनि औ दावबायोब्ला माने जोङो मा मोजां आरो नङा होमबा जोङो मा गियान बुथुम सुनानै लानो हायो बा आं बेबायदिनो जोङो मोनसे जायगायाव जों दावबायनो थांनानै जों बे ओ ओनसोलाव जों माबायदि आ खुबा माबायदि जोङो मा ओ बाहायथाय जों बेफोरखौ नुनानै जोङो बेनिफ्रायबो जोङो मोनसे सोलोंनानै लानो हायो आरो ना म मान थाय
औ नंगौ नोंथां थाखायनो।
औ दा आङो जोंनि बे खाथियावनो माने साखाथियावनो थानाय मोनसे ओ भुटान ओ रायजोखौनो मख'नोसै बे भुटान रायजोआव ओ जोंना माने बेरायनो थाङोब्ला माने दावबायनो थाङोब्ला जोङो बेहाय मा आ मोनसे मोजां माने बिस -बिस -बिसोरनिया मा थायो ओ मोनसे ओ बिदिनो जानला मानला सुबुंफोरा माने बेहाय हाबदेरहैनो मोना। हाबदेरहैनो हाया आरो मोनसे मोनाने बिसोरनो साखोन सिखोन मोनसे माबा थायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
औ जोंनाव जेरै जोंनि हादोरफोराव हाबोब्ला माने जोंनावथ' ओरैनो उरां फारां ओ बायदिसिना गारि मथर होंगो दोंगो जायो नङा होमबा नोंथां? नाथाय आं बिसोरनि हादोराव बेफोरबायदि नुनो मोना आरो आ बेनिखायनो जों बेहाय फोराव दावबायहैनानै जोङो गियानखौ बुथुमनानै लानो हायो ओ बिसोरनि माने ओ गिबियावनो मा खालामो ओ हाबनो थाखाय जों बेहाय मोनसे जोंनि सिनायथिनि थाखाय ओ मोनसे जे होनांगौ जायो बेखौ जोङो होखांनानै जोङो बिसोरनि जा एरिया माने जायगा बेयाव हाबोनानै जोङो बिराद माने गोसोखौनो गोजोन मोनो आरो नङा होमबब्ला नोंथां जाहाथे बिसोरनि जायगाफोरा ओरैबायदि समायना बा ओरैबायदि साफा बिसोरनि जायगा बा लामा दथाफोराव जोङो मा प्लास्टिक बेफोरबायदि जाबोर जन्थर बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोना आरो नोंथां।
आ नंगौ नोंथां थारैनो।
ज जे जोङो बिसोरनिफ्राय जों बेफोरखौ नुनानै जोंबो जा जोंनि लामा दथाफोरखौ बेफोरबायदिनो जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेफोरखौ जोङो मिथिना हायोबा जोङो बेनिफ्राय जों गियान लानो हायो आरो बिसोरनाय मोनसे ओरैबायदि नियम दङ बिसोरो मा मोनसे लामाजोंनो माने गारिखौ खारनो हायो बे उल्था ओरै साइद फैफिननो हाया बेफोरबायदि मोनसे नेम खान्थि दङ आरो बिसोरनिया माने जाय लामाजों माने जाय जाया बे थांदों बे ज थिं माने बेयो फैफिननो मोना आरोओ गिदिंनानै सोरबा ओइ बिसोरना माने लामाया। ओरै गिदिंना फैफिननायनि थाखायबो दंखायो बेफोरबायदि गिदिंना फैफिननो। औ बेफोरबायदिसो गिदिंना फैफिनांगौ आरो बिसोरनिया
मावनांगौ थारैनो बिदि माने जाबाथाय जोंनिया जाब्रथायफोराबो माने जोबोद
औ औ खम जायो आरो नोंथां औ औ आरो बिसोरनि ओनसोलाव जों माने साइकेलफोरखौ जोङो माने बांद्राय नुनो मोना आरो बिसोरनि माने बांसिन आइजोफोरानो माने साइकेल सालाया आरो माने बांसिनानो बिसोरो माने थाबायो आरो नोंथां थाबायोब्लाथ' जोंना औ देहानि थाखायबो मोजां नङा होमबा नोंथां
औ
साइकेल सालायबाबो जोंना देहानि थाखाय मोजां जिखुनु गारि मथर सालायबाय थायोब्ला माने देहायाव एसे उसुबिदा जायो आरो बेफोरखौ जोङो मा मिथिनो मोनो माने बिसोरनो आरो बिदिनो फुंबिलियावबो बिदिनो थाबायोबा एक्सारसाइस खालामो बेबायदिनो मोनाबिलियावबो बिसोरनिया मा बारहावा जानो थाखाय ओंखारै जोङो माने नुनो मोनो आरो बिसोरनि ओनसोलाव दा जोङो बिदि भुटान रायजोआव बेरायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि बिसोरनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ जोङो नुनो मोनो बा जोंबो सोलोंनानै फैनो हायो आरो नोंथां
गाव नंगौ थारैनो नोंथां जोङो बिदिनो गुबुनाव थाङोबाथाय माने गाव सोलोंनानै फैनो हायो आरो जोंनि बे जायगाफोराव फैनानै माने लोगोफोरजोंनो सावरायनाय एबा न'खरफोराव सावरायनानै जों माने। गावनि जायगाखौबो जेनेबा साब सिखोनै बिदिनो जोङो खालामनो हायो। नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो जेनेबा जोङो गारि। बे गारि सालायनायाव गावनि गावनिनो माने। ओ जोङो साइडखि थाङोबा साबसिन जायो मानो होनबा जोङो बेलेगनि बेलेगनिथिं थांब्लाथाय जोंनिया जाब्रथाया गोबां माने जानायखौ नुनो मोनो बेनि थाखाय औ बेफोरनि बेफोर माने जोङो बैफोर जागाफोराव थांना नोंथाङा जे जायगायाव थांदोंमोन बे थांनि जे सोलोंनाय मोनबाय बेखौ नोंथांमोननि जायगायाव बुङोब्लाथाय बेयो माने साबसिन जागोन आरो नोंथां न बे जायगायाव औ। बिदिनो। आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना जेनेबा बैफोर दावबायनायफोर जायगा थायोब्लाथाय जोङो दावबायनाय जायगायाव माबायसा जौगानायफोर लाबोनो हायो।
औ। ओ दावबाय दावबायनाय बेफोरबायदि जायगा थायोब्ला माने जोंनि माहारिफ्रा माने जोंनि सुबुं माहारिफोरा बेहाय मा आ मोनसे जिउ खुंनायनि राहा मोनो आरो माने बेहाय जोङो मा ओ गलाफोर होनानै बा साहा गला होनानै बा फिथाइ सामथाइनि गलाफोरखौ होनानै जोङो मा बेहाय रां आरजिनाय खो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ। ओ बेबायदिनो गोबां जायगा गोजान गोजाननिफ्राय दावबायनो फैयो नालाय बेहाय बिसोरो मा ओ साहाथ' लोंनो लुुबैगोन नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय जोङो साहा गलाफोरखौ होनांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो साहा गला होनानै जोङो रां आरजिनो हायो।
नंगौ थारैनो।
दा बेबायदिनो एसे फोरमायदो नों खोनादों ना नाङो?
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय।
औ।
अ बुंनाय, खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ बुंनायसाय।
औ ओ दा बेबायदिनो दावबायनायनि ओ सोमोन्दैथ' नोंथाङा जोबोर गोलावैनो फोरमायबाय।
ओम।
जोंनाथ' दावबायनो होनोबा जों गोबां रोखोमनि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो लोगो लेवाफोरजों दावबायनो हायो। ओ लोगोसेनो न'नि न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ ओ बेनि गेजे रजोंनो जोङो औ फरायसालि बा फरायसालिमानिफ्रायबो जोङो दावबायनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ ओ दा बिदिब्ला जोङो समाबो जाबाय नामा नोंथां? ओ समफोर मिलायोब्ला जो ङो उन समफोराव नोंथांजों रायज्लायफिनगोन।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन
औ नोंथां गोजोन्थों।